औ
हेलौ
औ
हेलौ औ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा?
आं ओरैनो दं जिरायनानै।
अ आं नोंथांखौ ओ थांलाय फैलाय जगाजगनि राहा बेनिस सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ औ सावराय जा
औ मानसिफ्राथ' गोबां खामानि थायो नङा होमबा
औ
औ जोङो दाब दाब जायगायाव जोङो बेरायनो गोनां जायो थांनो गोनां जायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ सुबुङाथ' माने खामानियानो जोबनो गैया जेरावबो थांनो गोनां जायो मोनसे खामानि ओंखारलायबाय थांलायबाय बे बेबायदिनो गोबां खामानि फैयो सुबुंनि जिउआव। औ जों जोङो थाबायनानैथ' थांनो हाया एसे गोजान जायगाबा गोदो गोदोहाय थाबायना थाङोब्लाबो नाथाय आथिखालाव जोङो थाबायना थांनो बासै जेरैहाय जोङो जोंनि गेजेराव जोङो साइकेलजों थांनो हायो बा गारि मटरजों थांनो हायो मटर साइकेलजों थांनो हायो बेबाय दिनो जोङो एसे खा थि लामाब्ला जोङो साइकेलफोरजोंनो जों थांनो हायो आरो ना
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ आरो एसे गोलाव लामाब्ला जोङो ओ जोङो मटर गारि बास बा रेल गारि बेफोरजों जोङो थांनो हायो नङा होमबा
औ औ
औ गंसे सहरनिफ्राय गुबुन गंसे सहरसिम जों थांनोब्लाबो जोङो बास रेलगारि बायदिबो जोङो थांनो हायो आरो आरो जोङो बुंनो बुंनो थाङोब्ला ओ बहाबा बहाबा जायगाफोराव जोङो नाव ओ मा होनो दैफोर बा ओ खा दैमा दैसा बेफोरबायदिनो जोङो बारनो गोनां जायो नङा होमबा बारनानै जों गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो थांनो गोनां जायो बेफोरबायदियाव जोङो ओम लैथो दैमाफोरखौ जोङो बारनो थाखाय नाव जाहाज बायदि जोङो ओ थांनो गोनां जायो आरो
औ
दा औ जोङो बेबायदिनो जोङो नाव बा हानि अनगायैबो जोङो आतब' जोङो अख्रां अख्रांजों दावबायनोबो जों हायो नङा होमबा आथिखालावथ' अख्रांजों दावबायनाया जोबोद गोख्रोङै सौहैसै जेरैहाय एर'प्लेन एर'प्लेनजों जोङो जोबोद गो ख्रैयैनो सहैसै जेरै ओ जोङो गुबुन सहरनिफ्राय गुबुन सहरसिम बा गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिम दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोरसिम जोङो ओ उरप्लेननि गेजेरजों जोङो एर'प्लेननि गेजेरजों मोनहैनो हासै आरोना औ सिगांनि सिगांनि गोदो गोदायनि समखौथ' जोङो बुङोब्ला जेरैहाय मोसौ गारिजों ओ लामा हान्थियोमोन बा गराय गारिजों लामा हान्थियोमोन बा उदजों लामा हान्थियोमोन नाथाय आथिखालावथ' ओ गोबां माने जौगाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा
औ औ
बे जौगानाय समाव जोंङो माने गारि मथरजों जोङो दावबायो ओ आरो गावनि बा ओ खामानिफोरखौ जोङो माव बुं नो हायो आरोना गोख्रै सौहैनानै औ आरो जोंहा ओ बेफोर दावबायनायाव जोङो ओ जि बाहायनाय गारि मथर बेफोराव जोंहा खायसेनाव साखा खबथाम थायो खायसेनियाव खब्रै थायो खाब खायसेनियाव जोंनिया मोनजि गाहाम साखा थायो ओ आरो खायसेनियाव मोनथाम साखा थायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो आथिखालाव आथिखालाव गोबां माने ओ ओ ओंखारबाय ओ जे जायखौ होनो जोङो ओ फिलफिला गारि बेटारि जायजों जोंङो बेटारि ओ चार्ज होनानै खारो आरोना बे गारिया चार्ज होना लायो बेटारिखौ बिनि उनाव खारो बेबो माने ओ ओरैबायदि जाबाय माने गोबां न'फ्रोमबो होननानै बुंबाबो ओ माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा ओ गोबां ओ सासे मानसिखौनो माने बिस्रा लांनो हानाय बा दोनहैनो हानाय बिस्राहा माने सुबिदा दङ आरो
औ अ
औ थिम्फु जायखौ जनो थेम्पु बे थेम्पुआ माने आथिखालाव ओ एसे गोमालांनो हमबाय आरो माने बिनि बिबाङा खम जालांबाय जायनि जाहोनाव बि ओ माबाया फिलफिला गारिया ओंखारनाय लोगो लोगोनो नंङा होमबा
औ
आरो जोङो मा मारुथि गारि बे मारुथि गारियाबो गोदो गोबां दङमोन आथिखालाव माने ओ जेरैहाय बले र' बा स्करपिय' ओंखारनाय लोगो लोगोनो बेफोर मारुथिफोरा माने खम जालांनायखौ जोंङो नुबोबाय आरो दा बै ओ बैगायानारि बैगियानारिफोरा दिहुननाय ओ बेफोर ओ मुवाफोरा जोंनो जोबोद माने गोख्रोंसिन दावबायनायाव जोंनो गोबां बिहोमा होदों बिसोरनि अबदान दङ जोंनि गेजेराव जों दावबायनायाव नङा होमबा?
औ औ
दा जोङो खायसे खायसे जोङो ट्रेनजों दावबायोब्लाबो जोङो ओ माने उम ओ खायसे हानायफोरा आरो एर'प्लेनजों दावबायो खायसे ओ साइकेलजों दावबायो ओ बिदिनो खाथ दि लामा गोजान लामा थायो नङा होमबा आरो जोंङो औ ट्रेन ट्रेन होननानै बुङोब्ला जोङो ट्रेनाबो गोदोनि दिनावहाय बिबायदिनो माने माबानि गेजेरजों खारोमोन आरोना दानिया आथिखालाव जोङो ओ लाइननि गेजेरजों जों खारनायखौ नुसै आरोना?
औ अ
लाइनजोंबो खारो दाना। गोदोथ' बिबायदि नङामोन ना? गोदोहाय जोबोद गोजान गोजान लामाफोरखौनो दावबाइन दावबायबाय थायोमोन आरो मानसिफ्रा थाबायनानै थाङोमोन। स्कुलफोरावबो थाबायना थाङोमोन आथिखालावथ' खाथि स्कुलावनो जोंङो साइकेलजों थांसै गोबां ओ थाबायनोब बायो जायनि जाहोनाव बेम बेराम आजारफ्राबो मानसि नाव ओ थाबैनो सन्देरनो बा ओ जानो गोरलै आरो देहाफोरा राफोर रुफुरै थाला। ओम बा ओ एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जाला नङा ओमबा? थाबायनायाबो मोनसे मोजां हुदा आरो थाबायोब्ला मानसिया मानसिनि देहाया राफोरै थायो। बियाम खालामनाय बायदि मोजाङै थायो नङा ओमबा?
औ
औ दा आरो जोंहा बे मेट्र' रेलगारि रि होननाय मोनसे दङ बियो जोबोद स्पिडाव खारग्रा जि ओ खारग्रा होननानै जोङो बुंनो हायो बे मेट्र' रेलगारिखौ।
औ औ
औ दा जाहाज होननानै बुंङोब्ला जों जाहासाबो ओ गोबां माने न' बादि बिल्डिं थायो गोबां मानसिफोर गाखोनो हायो आरो जाहाजफ्रा लैथोआव जोंहा थांङो नालाय बे लैथोआव मालाबा समाव ओ बेबायदिनो जेंना जायोब्ला जोङो गोदोनायबोज गोदोनायबो नुसै। आ आथिखालाव ओ गोबां बेबायदिनो मानसिफ्राबो उम थैयो बे ओ जाहाजा जुदि गोदोयोब्ला उल्थायोब्ला नङा होमबा?
औ
औ दा नोंथाङा बे बे हान्था मेलानि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो दे।
ओ दा बिदिनो ओब हान्था मेला बुझङोब्ला बिदिनो लांलाय लाबोलाय हाबा हाबाया बिदिनो जुगनि परिबर्तन जानायज जों लोगो मोनफ्रबो समावनो सुबुंनि रैखाथि आरो गोख्रैथिनि थाखाय जोबोद गोनाङै एबा एंगारथावै बाहागो जाबोबाय थादोंमोन औ। बिदिनो अख्रां लामा दै लामा बोरि लामा आरो पाइप लाइनफोरानो परिबर्तन जाबोनाय मोनफ्रोमबो मुगायाव बिदिनो
अरायबो एंगारथावै आरो जुगजों लोगोसे नांथाबबोबाय थानाय लांलाय लाबोलाय राहानि बिदिन्थिफोर आरो
औ औ।
बिदिनो हान्था मेला बुङोब्ला बिदिनो बोरि लामा आरो बिदिनो रेल लामा दै लामा अख्रां लामा बायदिफोरा गोग्लैयो।
औ।
दा बिदिनो बोरि लामा बुङोब्लाथ' बोरि लामाफोरखौ सोदांनाय आरो सोदाङै मोननै महराव मोननै महरनि नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
बिदिनो सोदाङै लामाफोरा जोबोद फिसा एबा गुसेब आरो मानसि एबा जिब जुनारफोरनि थाखाय ओ थाबायनाय आगानजों सोमजिनाय लामानिख्रुइबो एसे गुवारसिन
औ।
बिदिनो सोदां जानाय लामाफोरा बायदि लगायनाय सिमेन्ट आदा अन्थाइ सावनाय सावनाय आला खात्रा आरिफोरजोंबो दाजानाय आरो।
औ औ नंगौ।
उम बे आरोबाव बिदिनो मुलुगनां हादर लामाफोराबो बिदिनो जौगाबोबाय थादों आरो। आरो बिदिनो रेल लामा बुङोब्ला दानि मुगायाव मोब्लिब
औ
डिजेल मोब्लिब आरो डिजेल बे मोनथाम रोखोमनि रेल इन्जिन फो बो दङ आरो बिदिनो औ बिदिनो मोब्लिब इन्जिन रेल एबा मोब्लिबजों खारग्रा रेलखौ बिदिनो मोब्लिब थारनि गेजेरजों रेल इन्जिननि खरसिम मोब्लिब दैथायहरनायनिखौनो बिदिनो हरनानै बिदिनो रेल इन्जिनखौ सालायनायबो जायो आरो।
औ
बिदिनो रेलगारियानो भारतनि मुगायाव बेसाद दैथायनाय बेसाद दैथायहरनाय एबा रोगानाय आरो हान्थ मेलानि गाहाय खान्थि जानानै दङ आरो।
औ दे नोंथां औ नंगौ दे नोंथां दिनै सावरायनायखौ होनब्ला बे खिनियावनो दोनथ'नोसै ना औ दे।
थां दे।